औ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय।
औ नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ हरबाय।
दा दा जोङो मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों?
जोङो दायो होनबा माइ गायनायनि सायावनो एसे सावरायलायनोसै। दैज्लां बोथोराव जोंहा माइआनो गाहाय नालाय। आरो जोङो बर'फोरा ओ माने गोदो गोदायनि बेखायनो बिदिनो माइ आबाद खौ माने गोग्गोमै बा ओ गोबां ओ मैखोमै मावबोनाय हिसाबै जों माइ आबादनि सायावनो एसे सावरायलायनोसै।
औ नोंथां बिदिब्ला आं ओ गिबि गिबियावनो माइ आबादखौ माबायदिहाय मावनाय जायो बिनि बागै फोरमायलांसै।
औ दे फोरमायना होदो।
ओ जों माइ आबाद होनब्लाथाय जों माइखौ गिबि गिबि बेयावनो खोथिया फोग्रोना लानाय जायो बे खोथियाखौहाय जोङो माबादि फैयो होनबाथाय बेखौ बे माइ जि गुबै सिगांनि जा माइ मावनानै मोननाय बे माइ बेखौ जोङो ओ बिधाननि थाखाय दोनथुमनानै दोननाय जायो। आरो नङाबाबो दोनथुमनाय गैयाब्लाबो खाथि खाला बा एग्रिकालसार फोरनिफ्राय जों बेफोरखौ लाबोनाय जायो दा बिधान माइनि गुबै माबाखौ बेखौ लाबोनानै जोङो ओ बस्था फाथोनि बस्थाफोराव सोनानैहाय ओ बेखौ हरनै बा हरथामनि थाखाय दैयाव बा हाखरफोराव सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बे माइआ ओ गाजा ओंखारो। अब्लासो बियो रज'गोन ना। बेनिफ्राय उनावहाय बेखौ ओ दैनिफ्राय बोखांनानै बे गाजा बेरनाय माइखौ जेब्ला बियो हरनै गाहाम दोननाय जायो नालाय बे माइआ ओ लथ्रा खानानै थायो खायफा खायफा। बेखौ जोङो बोखांनानै ओ सेफ्रुनानै लानाय जायो मोजाङै गावबा गाव आलादा खालामनानै बेखौ दुब्लियावहाय लाङो आरो बे दुब्लियावहाय जाय बे माइखौ फोगोन बे हाखौ ओ गिबि गिबियावनो हाल जों एवनानै बा ट्रेक्टरफोरजों आजिखालिथ' गोदान मुगा नालाय बेवहाय ट्रेक्टरजों एवनानै बे हाखौ हाब्रु खालामनानै लानाय जायो जाहाथे बे मोजाङै फोमोनना लानाय जायो आरो बे दोलो दोलो हायावहाय माइखौ सारनानै फोयो जाय बेनिफ्राय बे खोथियाया बेबायाददिनो स्नि सानसोनि उनावहाय रज'बोयो लासै लासै बे। खोथियाहा रजोबोबाथाय बे गोजौ जायो बे रानो हमबाथाय जोङो बेखौ फुनाय जायो फुनानै उनावहाय जाय नों जायगायाव माइ गायगोन बे हाखौबो ट्रेक्टरजों एवनाय जायो फार्स्टआवनो बेखौ खारायनाय होनना बुङो फार्स्ट एवनायखौ बेनिफ्राय बेखौ खारायनानै। बेखौ उनाव आरोबाव मारा होयो होननानै बि खौ जोङो मोजाङै फोमोनो ओ गोदोनि जुगावहाय बे हाखौ बांसिनानो हाफोरखौ हालफोरखौ मोसौजों एवनाय जायोमोन नाथाय जों दानि गोदान जुगाव ओ मोसौखौ बारा बाहायनाय नुनाय। नुनो मोनला ट्रेक्टरफोरजोंनो बे माइ ओ गायनाय आबादखौ ओ माइ गायनाय हाखौ एवो एवनानै जोङो बेखौ फोमोनना लानानै खोथियाखौ जों फुयो फुनानै मुथि खानानै ओ बेखौ माइखौ गायनाय जायो दा नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना नोंथांमोननिथिंजाय माइ आबादखौ माबाददिहाय मावनाय जायो
औ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आबाद मावबोदों आरो बर'आ बर' हारिया मोनसे ओ आबाद गाहाय हारि होननानै ओ बुंनो हायो बेबायदिनो जोङो ओ माइ गायनोब्ला बिनि सिगां जोङो खोथिया फोग्रोनांगोन खोथिया फैनायनि सिगां जोंनो आरो जोलैनि गोनांथि जागोन। बै जोलै जोलै बेखौ जोंङो सिगां बोसोराव गायनाय माइखौनो माने मोजां ओ फिथाइखौ नायनानै ओ जोङो जोलैनो दोना होयो बै जोलैनो दोननाय माइखौ जोङो ओ ख जायखौ म माइजिलि ख होनो बे खआव जोङो ओ जिगाब। होनानै ओमफ्राय ओ सोनानै। जोङो मोजां दुमनानै खाथुमनानै दोनना होयो ओम ओ ओमफ्राय जेब्ला जोंहा खोथिया फोनायनि बोथोरा सफैगोन अब्ला जोङो बेखौ बखनानै बस्थायाव सोनानै जोङो दैयाव सोमनानै उन बहाय ओ एसे गाजा हरहां जाबा जोङो बेखौ बोखांनानै ओ बांसिन गाजा बेरहोनो थाखाय जोङो ओ सिगाब एबा बस्थाफोरजों जोङो खोबनानै दोनो माने। बे खोबनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो। जाहाथे गुदुं जायोब्ला माने थाबनो गाजा बेरो थिग उनाव बिनि उनाव ओ एसे नांगौबायदि गाजा हरखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दुब्लि बारियाव बा दुब्लियाव हाब्रु खालामनानै बै ओ हा दुब्लियाव फोनानै होयो होनानै जेब्ला बियो देरो ओ जोवो अब्ला बेखौ जोङो ओ फुफिननानै गायो खायफाया बेखौ ओ बांद्राय गोजौ जायैनि। सिगांनो एसे ओ। बा नैजि साननि गेजेरावनो बेखौ फुनानै ओ खनसे ओ गायो जायखौ खासि खामनाय खासिया खालामनाय एबा जगायनाय होनो। बेखौ खालामो बेखौ खालामनानै फिन आरोबाव ओ ओ थामजिसोनि दिनाव दिननि उनाव बेखौ फुफिननानै ओ गायफिननाय जायो ओ बेखौ बिदि गायोब्ला माने फिथाइया गोबां जायो। गोग्गो फिथाइ गोजा जायो होननानै ओ बेबायदि खालामनानै गायो आरो। बिनि उनाव जोङो ओ बायदि मोजां हालेवना लानानै जोङो बेफोर खोथियाखौ गायनानै ओ बिदिनो गायो उनावहाय जेब्ला जौवो बिनि उनावबो आरो गोबां माखासे खामानि थायो ओ गायखांनायनि उनाव एसे जौवब्ला जोङो हासार होयो माने नांगौ आरो दै रानोब्ला जोंनो बेयाव दै होनांगौ ओ सम सम आरो बेबायदिनो उनाव जौ लांनायनि उनाव जोङो ओ थाम थाम दानसोनि उनाव बियो ओ फिथाइ थायनाय थायनो थाखाय बियो जागायो। बिनि उनाव फिथाइ थायनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ मोनोब्ला उनावहाय हानानै नआव लाबोनानै मारा मारा लुना मारा होनानै जोङो बाख्रियाव सोनानै लायो नांगौसेबां बोसोरसेनि ओ जानायाव जोंनो जेसेबां नांगौ बेखिनिखौ जोङो ओ बाख्रियाव सोनानै लायो बिनि उनाव जोङो बिनि आ ओ बांद्राय जानायफोरखौ जोङो हाथाय बाजार फोराव लांनानै फानहैयो।
औ औ नोंथां ओ जोङोथ' माइ गायनाय होनबाथाय गोदो गोदायनि माइ गायनाय आरो ओ दानि आथिखालनि जुगनि माइ आबाद मावनायनि गेजेराव फाराग नुनो मोननो नङासै?
नंगौ नुयो एसे एनै औ औ नंगौ खोनादों औ।
ओ गोदो हाय माइ आबादखौ माबादि मावोमोन बेबायदिनो ओ गोबोरखि हासार बाहायनानै बा न'निनो गोबोरखि हासार बाहायनानैसो माइ आबादखौ मावनाय जायोमोन। जायोमोन। नाथाय दानिजों ओ आथिखालनि मुगायाव गोबां रासायनिक हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि ओ एम्फौ एनलाफोरा थैलांनो हमसै ओ आथिखालाव माइ माइआथ' मोजाङै जायो जेनेबा थेवबो हाखौ जोङो हानि गुबुंले जानायखौ जों रासायनारि हासार बाहायनानै ओ हानि गु गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो ओ बेनिखायनो आगोल हो ओ हायाव गोबां बिबांनि जों खानस्रि फोरबो फान सौ बेफोर बायदि नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरो जोबोर खम नुनो मोनलांसै मानोना दाना रासायनारि हासार बाहायो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बा एम्फौ जानो हायैनि हायाव हाग्रा जानो मोनैनि जायनि जाहोनाव जोंनि हा गुबुंले जालांबाय नाथाय गोदो बेबायदि रास रासायनारि हासार बाहायालासे माइ आबादखौ मावनाय जायोमोन जायजों ओ पियर माने गोग्गो माइ मोननो हायोमोन जायजों जेराव जेबो रासायनारि नि ओ जेनेबा गुलाय गुजाय साब जायामोन। आरो माइ आबाद होनबाथाय जों माइ थ' गोबां रोखोमनि मोनो ओ दाबायदिथ' गोनोखोनि मुगायाव गोबां गुबुन गुबुन नाम ओंखारबाय सिगां ओ दा दङ जोङो मासुरि माइ रन्जना रन्जित ओ आरो बन्धु बंग' बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन गोदान गोदान नाम दिहुननायखौ जों ओ बिगियनि बिगियानारि नाम दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनबाय नाथाय गोजोन गोदो बेबायदिनो ओ माइ जोसा माइ ओमफ्राय जोसा माइ, माइब्रा माइ ओव बेफोरबायदि ओ माइ खौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय गोदोनि माइ आबाद आरो दानि माइ आबादनि सायाव ओ जोङो गोबां फारागथि नुनो मोनो बेबादिनो आरो जोङो बे ओ माइ माइ नङाबाथ' जों माइ आबादखौ मावाबा जों गामियारि सुबुङा ओ थांनानै थानायाव एसेबाबो जेनेबा गोब्राब जायो नङासै?
औ नोंगौ
आबादारि फोरा जुदि ओ माइ आबादखौ खौ ओ आबादारिफोरा माइ आबादखौ मावाबा जों हाजार ओ जेनेबा गोबां ओ गोदोर गोदोर मानसि साख्रि मावनाय बेफोरबो मोनजानाय नङा बेनिखायनो माइ आबाद मावनाया जोंनि नि थाखाय गोनांथार
नोंगौ
दे नोंथां
आबादथारो आबादा औ जोंनि थाखाय आबादानो गाहाय जोङो आरो जोङो माने आबादनि सायावनो सोनारो जोङो आबाद मावनानैनो जोङो माने बांसिन समाव जोङो ओ बेजोंनो जिउ खुङो ओ बेनिखायनो जोंनो ओ आबादा गाहाय लो माइजों लोगोसे जोङो बायदिसिना मैगं थाइगं बेफोर आबादानो जोंनि ओ गाहाय होननानै जों बुंनांगोन आरो
औ जों गामियारि सुबुंनि थाखाय आबाद आबादानो गाहाय थांना थांनायनि थाखाय ओ गाहाय राहायानो जादों आबाद जोंनि मा
औ दे होमबा नोंथां औ दोन दोनथ'नोसै औ नोंथां
औ दे नोंथां जोंनि समाबो जोबबाय दे